हेल' ‌ औ औ गिबि गिबियावनो खुलुमनाय जासिहर नोंथांसिम।
औ।
ओ-आं नोंथांखौ बिदिनो दानि जुग नोंनि ससियेल मिडियानि बागै रायजलायनो थाखाय नोंथांखौ खल हरनाय जादोंमोन।
खोनायाखै नोंथां।
ओ-ससियेल मिडियानि बागै रायज्लायनो थाख नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन आथिखालनि
औ।
औ नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना आथिखालनि ससियेल मिडिया माबायदि सोलिदों? म माबायदि ओ- जादों बेफोरखौ।
ससियेल मिडिया होननानै होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो ओ- दानि बे सोलि फुनाय मुगायावहा जों साफ्रोमनिबो आखाइयाव बेबादि मबाइल फन बा स्मार्ट फन साफ्रोमनिबो आखाइयाव दङ बेयावनिनो माखासे एप्सफोर ओ-जायफोरा ससियेल मेडियानि प्लेटफर्म ओ-जेरै इन्सटाग्राम फेसबुक टुइटार ओमफ्राय ओ- इउटुब आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन एप फोर जायफोराव बेबादि ओ- जोंनि उम मानसिफोरा गोबां बेबायदि ओ-नायनानै सोरबा गोजोननाय लायो बा सोरबा बेबायदि गावनि गोसोनिफ्राय बेबायदि ओ- जाया जि खालामनो हास्थायदों बेफोरखौ गुबुननो लागै दिन्थियो आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव ससियेल मेडियायावहा गोबाङा बेबाददिनो ओ-भिडिअ'फोर मेथाइफोर खननानै आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि एक्टिभिटिसफोर खालामनानै रांखावरि आरजिदों आरो गोबाङा बेफोरखौ नायनानै गोजोननाय लादों। ओ-ससियेल मेडिया होननानै होनोब्ला दिनै जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय ओ-मानसिफोरा मा खालामदों बिसोरो माबाय दि जादों लोंदों माबायदि सोलिदों बेफोर गासैखौबो जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों मोनथिनो मोनो। आरो जोङो नायबावोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे दिनै जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय बा जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादरावहा बेबायदि थांनो हाया खैब्लाबो मोनहैयाखैब्लाबो बेबायदि थांनो जोंहा बेबायदि रांखावरिफोर गैयाब्लाबो ओ-जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों गोबां बेबायदि थांनायनि खाबुफोरखौ बा थाङाब्लाबो बेयाव मा माबायदि थायो मानसिफोरा माबायदि जायो? बैनि सुबुं माहारिफोरा माबायदि सोलियो माबायदि गानो जोमो बेफोरखौो जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो नुनो मोनो आरो नायनो थांबावो ब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेबादि गुबुन हादोराव बा जोंनि बुहुमावनो सोरगिदिं मा बेथिं मा माबाददि ज फाथाय जादों बा माबे हादोरफोरा ओ माबादि उम जाथायफोरजों भुगिनो गोनां जादों बा बेबायदिनो ओ गोबां माया माबायदि जौगानाय लामाथिं थांदों, जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो मोनथिजोबनो हायो। आरो जोङो बेबादिनो ससियेल मेडियायावहा नायनानै बा बिनिफ्राय जोङो गोबां ओ सोलोंथाइबो लानो हादों गोबाङा बेबायदिनो मोजां भिडिअ'फोरखो होनानै ओ दिनै मानसिफोरखौ फोरोंदों आरो बेयावहा ससियेल मेडियायाव हा गोबां गाज्रि भिदिअफोरखौबो नुनो हायो, नाथाय बेफोर गासैखौ नागारनानै जोङो मोजां भिडिअ'फोरखौ नायोब्ला जोङो गोबां सोलोंनो हायो। ओ नोंथाङा बे समाव ससियेल मेडि सोब्ला बुंनो हागोन।
दा-दा आथिखालनि ससियेल मिडियाथ' बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बादिब्ला जेनेबा गाज्रि भिडिअ'बो दं मोजां भिडिअ'बो मोनो। जेनेबा थिग बेबायदिनो माने ओ मोजांखौ ओ सायख'नानै लान नायनो हायोब्ला मोजांखौ जुदि नायनानै ओ निजिनि मोनसे गियान आरजिनो हायोब्ला अब्ला बियो नोंथांनि उन समफोरावबो मदद होगोन।
औ
बिदिनो जेनेबा फेसबुकफोराव दानिया आथिखालाव मानसिफोरा फैयो फैनानै गावगाय माने बिदिनो क'न्टेन बानायो जे मा जादों मा जायाखै जेनेबा बिदिनो मायबा खामानि मावदों सोरबा बेयो ओ सोरांनाय सोरांनाय फ्राय मोनाजासिम खायसेयाथ' ससियेल मेडियावनो थाग्रा मानसि दं। बो बिदिनो रांबो आरजिदों ओ आरो बिदिनो इउटुबाव इउटुब इउटुब प्लेटफर्मावबो जायखिजाया मानसिफोरा ओ बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ' बानायनानै ओ गावगाय गावसोरबो फैसा रां आरजिदों आरो जों जोंनोबो एसे मानो होनबा गियानबो होनाय जायो आरो बिसोरनिखौ नायनानैनो जों गोबां ओ सोदोर सोलोङोबो। आरो बिदिनो दं जेनेबा मा हानो ओ सिख' एपफोर दं। बेफोराव जेनेबा निज जे फैसा होनानै ओ बिदि सिखाय सोलोंनोबो हायो। ओ बिदिनो इउटुब बोरै खुलिनांगौ, फेसबुकखौ बोरै खुलिनांगौ बा बिदिनो इन्सटाग्रामफोराव बोरै रां आरजिनाय एफोरखौ ससियेल मिडियानि जोहैनो, इउटुबनि जोहैनो जोङो मिथिनो मो मोनो आरो।
औ औ ओ नोंथाङा बेबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ बुंबाय ओ जिफोरा जोंनि थाख थाखाय गोनां जों बेफोरखो नायनानै ओ जोङो सोलोंनो हायो आरो रांखावरिबो आरजिनो हायो। आरो बेबायदिनो ओ ससियेल मेडियायावहा गोबाङा बेबादि नायनानै बा गोबां बेबायदि ओ सुबुंफोरा दिनै ससियेल मिडिया बाहायनानै गाव गाव गावनि ओ जिबनखो नस्थ' खालामनानै लादों। गोबाङा बेबादिनो ओ जों नायनो थाङोबा फरायसा फोरनि बेलायावहा उन्दै उन्दै फरायनाय बा उन्दैनिफ्रायनो जोंनि ओ दानि मुगानि बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'खो सामलायनो हाया खै बेबादि उ ससियेल मेडि डियानि गेजेरजों बि बिसोरखो दबथायनानै दिनदों बा बेबादि मबाइलफोर होनानै भिडिअ' बिसोरो गावनि गथ'फोरखौ समाजावहा बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारिखौ सोमजिहोदों। जेराव जोङो। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेबादि फरायनो फोरोंनांगौमोन बेयाव जोंनि बिमा बिफाफोरा फरायहोननो हायाखै नाथाय बेबायदि ससियेल गियान बा गाज्रि जायखौ सोलोंनाङा बेखौ सोलोंदों आरो मोजां गियानफोरखौ मोननो हाया। बेखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बियो जोंनि थाखाय बिथिं नायोब्ला ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय माबायदि मोजां होननानै बुङोब्ला जों फरायसा जानानै जुदि जों ससियेल ममिडियाखौ मोजाङै बायनो रोंदोंबा बियो जोंनि थाखाय। जेरै जोङो आथिखालावहा जों नायोब्ला जोङो बेबदिनो फराय फरायसालियावबो जोङो बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गावनि फरायनायखौ जोंनि बेबायदि सोंनाय फिननायफोरनि बेबायदि सोंनायनि फिननायफोर फोरखो जोङो दिनै आथिखालाव जोंनि आखाइयावनो थानाय मबाइलनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो। बेबायदि इउटुबफोराव। बेबायदि भिडिय'फोर होनाय थायो जायफोरखौ नायनानै जोङो बेबायदि मोजां। गियानफोरखौ लानो हायो आरो जिफोरखौ बुजियाखै जोङो बेखौ ससियेल मिडिया थाखै जोङो मुलाम्फा गोनां खालामनानै लानो हायो बेनिखाय मोजाङै बाहायगोन बियो जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां नाथाय जेब्ला जोङो। ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोंनाय नङा जोंनि समा ओरैनो नस्थ' जागोन आरो जोङो बेबायदि सोलोंथाइबो मोननो हानाय नङा। गियानखौ मोननो हागोन। जोङो अलसिया जालांगोन दिनै जोङो गोबां नायनानै मोननो हायोे ससियेल मिडिया बाहायनानै गोबां मानसिफोरा बेबायदि। नायनानै गुबुननि भिडिअ'फोर नायनानै रिल्सफोर नायनानै ओरैनो। बिबादि खालाम लासे जोङो नायनाया गारज्रि नङा बेबादि सम मिलायनानै बेबायदि नायनांगोन आरो। जि समा जि समावहा बेबायदि नायथावना बे समफोरखौ बाहायनानै जोङो। नायनांगोन आङो बेसेबांखिनिखौ बुंबाय नोंथाङा आरो जुदि बुंबावनो इस्साब्ला बे समावहा बुंनो हागोन।
औ जेनेबा आगोलनि दिनाव आगोलनि गथ'फोरा बिदि जेनेबा फोथाराव गेलेनो थाङोमोन बा। बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज'यै गुबुन गुबुन गामि बा गावसोरनि गामियावनो ओंखारनानै बिदिनो खेला गेलेयोमोन दा आथिखालनि गथ'फोरखौ बिदि नुनो मोना मानो होनबा उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो गथ'फोरा। आथिखालाव गाबबाथाय बिमा बिफाया मबाइलखौसो डाइरेक्ट गथ'नि आखाइायाव होना दोनखायो। बिदिनो ससियेल मिडियाव बा इउटुब प्लेट फर्मफोराव रिलस नायहैयो। बायदिनो बिदि गथ'फोरनि भिडिअसफोर थायो नालाय बेफोरखौ देखायनानै एसे ससेल मिडिया बे एसे गाज्रिबो खालामदों गथ'फोरनि थाखाय मानो होनबा खेला दुला गेलेनाय जाया निजेनि जेनेबा फिटनेसनि थाखाय माने आथिखालनि गथ'फोरा जेबो साननाय गैलिया आरो। आंनि बादिब्ला औ माने। आगोलथ' जेनेबा जे स्मार्ट फननि जुग नङामोन बे टाइमाव गासैबो मानसिफोरा ओंखारोमोन क्रिकेट, फुटबल फुटबल बायदिसिना बिदि गेम गेलेलाबायोमोन। फोथाराव ओंखारनानै दानि आरो आंनि बादिब्ला दानि जुगावथ' बेफोरबायदि नुनो थांला गथ'फोरखौ। आगोलथ' बिदिनो फोथारफोराव जेथिं नायहरो बेयावनो फोथारावनो गथ'फोरखौ गेलेनाय नुयोमोन। दानिया बेफोर बायदि नुनो थाङा आरो ससियेल मिडिया फैनाय लोगो बिदिनो मबाइलफोर होनायनि जाहोनाव दा बेफोरखौ ससियेल मिडियाखौ बाहायनायाबो। जेनेबा गाज्रि नङा बाहायनांगौ ओ गोबां गोबां बाथ्रा मिथियो बिदिनो खिन्थु बेनि अनगायैबो बिदिनो निजे ओंखारनानै देहानि थाखाय एसे खारथिङो बा बिदि खेला दुला गेलेबा मोजांसिन जायो आरो गथफोरनि थाखाय दा बिमा फ्राबो बेखिनिखौ एसे बुजिनानै ओ थफोरखौ मबाइलखौ बारा नायबांनो होआलासिनो बा बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नायोब्लाबो ओ एन्सारफोर थायो सोंलु थायो फिन्नाय थायो बिदि बेफोरनि बागै ओ सार्च खालामनानै नायजायो
औ
दा नों आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथबाय नोंथां ना आंनो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बेखौ आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों आसा खालामो नोंथांजा आरो उनफोराव रायलायबावनो मोनगोन होननानै गोजोन्थों
औ गोजोनथों